हेलौ औ खोनादों ना?
अ खोनादो खोनाबाय ना अ नोंथांनाव मोन से सोंथि सोंनो नागिर दोमोन आङो खोन्थानो हागोन ना? नोंथाङा अनलाजों मेवाइ ओंख्रि संनायनि इसे फोरमायलांनो हागोन ना?
औ औ हागोन। ओ मा होनो औ मा होनो फास्टआव अनला अनखौ माइरंखौ दैयाव सोमना दोननानै इनि उनाव दसे बोखांना दोननानै दै रानबा थाय उवालाव देयो। बा माबा ग्रेन्डारफोराव देयो बिनि उनावहाय माबाफ्राव बिनि उनाव औवा मेवाइखौ खौ खाग्रोनानै औवा मेवाइखौ एवग्रोनानै बेदरफोरबो होजायो आरो होबालाय। बेनि उनाव औ औ औ
उम ओरैनोथ' जाहा ना नाफोरजोंबो जाजायो न' अनला ओंख्रिया?
औ औ ओमफ्राय बिनि उनावहाय दैखौ गोदौहोनानै अनखौ होसिगोन आरो। गोन। उम गोदौबाथाय खारै होनानै बेदरफोरखौ होसनसि आरो औ । मेवाइखौ फासआव एवथ्रम गोरो खारैजों। इनि उनाव इसे रब बाथाय दै होसिगोन दै होनानै गोदौबाथाय अन गुन्दैखौ लगायनानै होसिगोन आरो।
जा ओरैनो गोरलैयैनो मोनो आरो न'।
औ औ जेब्बो नाङा। दसेनो जायो आरो अनला ओंख्रिया।
उम।
ओरैनो मा माजों जाजायो अनला ओंख्रिया ओरैनो?
ओरैनोथ' जोंनिथिंजाय
अ।
औ जोंनि थिंबो अनला ओंख्रिखो इदिनो लाइजों जायो आरो मुला फोरजोंबो जायो। अ नोंथां मोनथिं लायजों अनला जायोना जाया?
जोंथिंबो जायो। लाइ अनला बासिखिर बि बिबार जोंबो अनला। मुला मुला हेल' खोनादों खोनादों लाइजों अनला जायो जोंथिं बारसिगि बिबार। जोंबो जायो।
बारसिगि बिबार आरो मुला मुला गुन्द्रु मुला फोराननाया बे ओरैनो नोंसोरनिथिं मा मा माजों जानाय जायो।
जोंनिथिंबो बि बिदिनो अनला मेवाइ। बिदिनो लाइ अनला ओरैनो सबायबिमाफोरजोंबो जानाय जायो गेजेर गेजेर ओम ना बेदरफोर मोनबा गोथावसिन बांसिन मोजांसिन जायो। उम।
औ औ।
सोरबाया खारै खारै जानो बायोबा सोरबाया थावजोंबो जायो नंङा होमबा अनला ओंख्रिखौ।
औ। जायो जायो बेलाथि अनलाबो जानाय जायो। बेलाथि बेलाथि फिसाजों बा गिदिरजों फिसाजों साबसिन जायो आरो उम औ। दे नोंथांङा एसे फोरमायना होलाय माबानायनि अनलानि अनला ओंख्रि नि आरो औ मा मा आइ थेम जों माबा बानाय बय
मोजां खोना फैयाखै।
हेल' खोनादोंना उम ओ माजों साबसिन अनला ओंख्रिया माजों साबसिन गोथावसिन जायो? नोंथांङा फोरमायना होलाय। से हेल'
औ ओरैनो जोहा मालाब्ला औ खोनादों ना‌। ओरैनो जोहा अनला ओंख्रियाथ' अनला मेवाइ दाउ आरो ओमफ्राय लाइ अनला बेफोर नो गोथावसिन मोनो मुला मुला गुन्द्रुजों अन ला इफोरखौ
ओ औ
अनला मेवाइ दाउखौ दिनो अन गुन्दैखौ देना लाग्रोनायनि उनाव जा दै गुदुङाव होनानैे अनखौ उम ओंख्रि संना माबा खारैजों संग्रोना लासिगोन बेनि उनाव बेदरफोर एबा बेदरफोरखौ एवनानै होसन सिगोन आरो फारसेथिं जा मेवाइखौ खारैजों एवथुमग्रोना लासिगोन एवनायनि उनाव ओंख्रियाव हो-होसिगोन आरो होनानै इदिनो दसे गोदौ होनानै गंगार दुन्दिया बा दुन्दियाफोर थायोबा फोरखौ होसननानै होसिगोन आरो दुन्दिया आरि होनो मोनबा साबसिन जायो
उम
रो लाइ अनलाखौबो प्रायानो जानाय जायो
ओं
आरो साबसिन मा-मा होबावबा जायो मा मैगं होबावबा अनलाजों?
ओरैनोथ' आङो अनलाजों दाउजोंनो साबसिन मोनो
उम
ओ नाफोर थायो बेफोरखौ होजायो नाफोर जायो अमा बेदरजोंनो जायो सोरबा सोरबा बां सिना अनला दावजों बांसिन जानाय खोनायो आरो मा
औ अनलाया मा माइरंजों गोथावसिन जायो? फोरमायनो हागोनना?
अनलाया ओरैनोथ' रनजित माइरं रनजित माइरंखौनो बांसिन जानाय जायो
औ औ जोंथिंबो बिदिनो रनजितजों साबसिन गोथाव मोनसिनो ।
ओरैनोथ' सा मोदुफुल बिबारजोंबो मो ओै आरैनो थ' मोदोमफुल बिबारफोरजोंबो गोथाव जायो अनदला ओंख्रिया । नोंथांमोनथिं जाय ना जाया मोदोमफुल बिबारजों अनला?
जायो ।
उम
खाथो खाथो गोथाव मोनोदा । जानो ।
औ उम ।
उम ।
खि बिबार
नोंलाय जानो हायोना हाया?
हायो ।
बेखौबो जाखांबाय जानायालाय । उम ।
औ । बासिगि बिबारजोंबो जाखांबाय ।
औ जाखांबाय ।
बर'नि मोनसे बे अनलाया माबा आरो कालसार बायदियानो जाहैबायनो बर'नि
अ ।
औ मोनसे ट्र औ औ हाबा जेरै हाबाफ्रावबो अनला खुरनाय जायोना बिदि आरो उम अनला ।
हातासुनि हाबाबा आनला ओंख्रि संनानै होननो गोनां जायो ।
औ
उ ।
बर'नि कालसार जाहैबाय बेबो उम
औ ।
उम । उम औ हेलौ
औ।
आरो दे आरो मिथियोब्ला बुंबावलाय नोंथाङा माबाफोर मिथियो?
ओरै नो जोहा अनला ओंख्रिनि बाजायथ' एसे रायलायनाया जाखाबाय ओमफ्राय दा
औ।
फोरमायनाय जाखाजोबबाय ना?
औ। नोंथां या अनला ओंख्रिनि बागै आरो मा मा उनख्रिखौ मोजां मोनो?
अनला ओंख्रिनि बागै आरो आङो सबायजों दाउ बिदिखौ मोजां मोनो। सबायाइ खारै दाउ ओरैनो ओमफ्राय मैथाजों ना अमा बे दर अ। बिदिखौ गोथाव मोनो आरो।
नोंथाङालाय?
बेन्थ' जों नै दा दैज्लां बोथोर मैथाजों ना होनोबा सान्दुं गोसायाव जा ना होयोबा सान्दुंखौ नांनाय बायदि मोनगुलायाना मोदोमाव सान्दुंया गरम हाबना थानायफोर
होनबा दा दोनथ' जाासिगोन नामा नोंथां? नोंथां दोनथ'सै नामा?
औ दे। औ औ दे।
दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
दोनसनोसै।